ओ आं नोंनाव हरनायनि जाहोनानो जाबाय जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय हरदोंमोन। नोंथांनाव सम दङ' ना?
औ दङ'।
ओ जोंनि बर'नि दोरोङारि जा ग्रा आदारनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ औ हागोन।
उम।
ओ बर'नि ओ जानायफ्राथ' ओ आं मानि सायाव माबानो मा होनो
ओ नोंथाङा जिखुनु जाया औ दे रायलायनो हागोन।
ओ बर'नि जानायाथ' जाहैबाय गिबियाव ओ नारजै ओ नार जि अमा बेदर ओ आमफायो ओ अनला खारै अनला जों मेवाइजों जानो हायो। ओमफायो ए। अनला दाउ ओमफायो ओ नाफाम दंना नाफाम
उम।
ओमफायो ओ सबाय साम'
औ।
ओमफायो उम बेफोरनोसै आरो ओमफायो ओरैजाय हा ग्रानि मैगंफोर मोनो। हाग्रा सिङाव मैगंफोर मोननाया ओ मानिमुनि ओमफायो बुरि थुुनथिनि मिन्थियो ना बुरै थुनथिनिखौ? ओमफायो सिब्रु मैगं
औ।
ओमफायो बै मानसि गालदाब ना मा होनो ना खेरादाफिनि
खेरादाफिनिबो होनो माथिगालदाब
औ ओमफायो ओ बुरै थखन, गारला बिजौ ओमफायो दिंखिया
ओमफायो मानिमुनि ओ लाफा मैगं
ओ।
ओमफायो सबाय बिमा बिदिनो गोबां दिंखिया ओ बेफोरखौ जायो आरो बर'फोरा।
औ
ओ नोंथाङा बिनि सायाव मिथिबावगोन नामा बर'फ्रा मा मा जायो बेखौ ओ नोंथाङा मिथियोबा दे आरो फोरमायना होबावदो
औ दे बिदिब्ला आं फोरमायनोसै नोंथां जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा हिसाबै जोंहा दहाय नोंथाङा होननाय बायदिनो अनला दाउ बियो जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओ बयजोंबो मिथिजानाय दोरोङारि ओंख्रि जाय ओंख्रिखौ गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जाबोदों बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे गोबांथार दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोर दङ नोंथां बेफोरनो जाबाय। सबायजों दाउ ओ नारजि अमा आरो अनलाखौ जोंहा अनला नारजि जिजोंबो जायो थालिर फस्ला अनला अनला मेवाइ आरो नाफाम ओरै लाफा खारै लाइ खारै आरो गोखै गोखै बेफोर जाबाय बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारफोर आ दा बिनि गेजेरावनो आङो नोंथांनो जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा ओ सबायजों साम' बेखौ आं नोंथांनो सुंद'यै फोरमायनो सानदों
औ
जोंहा सबायजों साम'जों सावनो थाखाय गिबियावनो जोंहा साम'खौ ओ दैनिफ्राय खननानै बा खायफाया ओ हा हााथाइ बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोयो बेखौ जोङो लाबोनानै ओ सानसे बा साननै जोङो बाल्थिं बा थौफ्राव दोननानै जों खिगार होग्रोनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो बेनि दाखोनखौहाय बोखानानै जोङो सिखाजों बेनि खिथुखौ जों दानस'नानै ओ मोजाङै जोङो ओ संख्रि बा लेबुफोरजों जोङो। सोमहाबना दोननानै जाहाथे ओ साम'आव थानाय माखासे मैला एबा माखासे सालावफोर बेफोर बागथाबानि थानायखौ गैया खालामनो थाखा यजों संख्रि एबा लेबुजों सोमहाबग्रोनै दोननाय जायो। बेनि उनाव जोङो ओ साम'खौ मोजाङै मानजिनानै लानाय जायो नोंथां बेनि उनावहाय जोंहा साम'खौ गिबियाव ओ ओ सबायखौ जोंहा एवग्रोनानै लानांगौ एवनायनि उनाव जों बेखौ बथलजों होख्रेमनानै लायो होख्रेमखांनायनि उनाव जोंहा आ उवाल बा दिंखिफ्रावहाय एसे दे नानै लानाय जायो नोंथां जाहाथे बिनि बिगुरफ्रा मोजाङैनो खारो। बेनि उनाव जोङो आओ सबायखौहाय मोजाङै रुनानै लानांगौ बे रुनाय समाव जोंहा मोनसे गोनांथार मुवा खारै होनाय जायो नोंथां बे खारैखौ होयोब्लासो जोंनि सबायाइ ओंख्रिया जोबोद मोजां रुयो। दा बेबायदिनो जोङो आ खारैखौहाय जों थालिर बिफां सबायनि जिगाब बेसरनि जिगाब बेनिफ्राय जोङो बै जिगाब फोरखौ सावनानै हाथफ्लानिफ्राय जोङो खारदैखौ सरगारनानै लानाय जायो। बे खारदैया आ बिनि थावनाया जाबाय गोबाब बेखौ नुनायाव जों एसे गोजारोम नुयो बेबायदिनो जोङो ओ सबायखौ रुखांनायनि उनाव जों साम'खौ मोजाङै एवनांगौ एवनाय समाव जोङो गुबैयै थाव होयो आरो हाथाय बाजारनिफ्राय मोननाय माखासे जिरा मस्लाफोर बेफोरखौ एवनानै जों बेयावहाय ओ रुनानै लानाय सबायाइखौ जों होसनांगौ जों गोबाव गोदौ होखांनायनि उनावहाय ओ बिनि थावनाया माबोरै जाखो संख्रिया नांदोंना नाङाखै बेखौ साखिनांगौ
औ
गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौ मोनहा मस्ला नि जायगायाव जिरा मस्ला नि जायगायाव
बैफोर बेसाखौ होननाय जायोमोन बेफोरनो जाबाय गंगार दुनदिया दुनदिया। आ सामब्राम गुफुर बे फोरखौ नस्ला हिसाबै गोदो गोदाय बाहायनाय जायोमोन। आ आथिखालनि हाथाय बाजारफ्राव मोननाय जायामोन। बर'नि दोरोङारि आ अनला दावनि सोमोन्दौ फोरमायनो हागोन नामा?
नोंथाङा गोजानाव थानानै रायलायदों नामा मोजां खोनानो मोनाखै आङो?
आ जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा अनला दाउनि सोमोन्दै नोंथाङा सुंद' फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ आं सुंदै फोरमायनोसै। औ ओ अनलाखौ जोङो ओ माइरंनिफ्रायनो मोननाय जायो नङा होमबा बानायनाय जायो। ओम जोङो माइरंखौ गिबियाव ओ मिलाव होनानै लाबोग्रो नांगोन ओ लाबोनायनि उनाव जोङो ओ माइरंखौ सान्द्रिजों सालिनानै माइगाफोरखौ गारग्रोनांगोन। गारग्रोनानै ओ माइरंखौ
ओ दस मिनिट बा पास मिनिटसो दैयाव सोमहाबग्रोनांगोन सोमहाबनानै जोङो ओ बोखांनानै आ दसे दोनहाबनांगोन आ दोनहाब नायनि दसे थानानै जोङो बथलफोरजों बा थौसिफोरजों जोङो देग्लिनानै ओ गुन्दै खालामनांगोन ओ गुन्दै खालामनाय नि उनाव जोङो बेखौ दोनथ'नानै नो ओ अनलाखौ माजों संनो बेदरजों संनो ना ओ मेवाजों संनो आङो बेदरजों संनायखौ रायजलायनोसै। आ बेदरखौ नोङो बेदर दाउ बेदरफोरजों संनो हायो। ओ दाउ बेदरखौ नोङो आ एवथुमग्रोनानै लानांगोन आ सारायखौ सु नानै आ सारायखौ सुखांनानै आ अदाबाव सारायखौ जानदो जाननानै दुंबा ओ साराया दुंबा थावखौ लुसनदो संख्रिबा ओ माबाखौ सामब्रामखौ होदो। सामब्रामखौ होनानै साराय दुंखांबा बेदरखौ एवथ्रुमना लादो। एवस्रोमखौ बोदोरखौ एवथ्रमना लानानै ओ जेब्ला ओ बेदरखौ बेदरा एसे एवथ्रमनाय जायो अब्ला दै होदो। आरो बुंनो जोंहा मस मस्ला-मस्लि नांगौ जायो मस्ला मस्लिखौ होदो। मस्ला-मस्लि होखांनायनि उनाव जेब्ला दैखौ दैया गोदौवो अब्ला फारसे आखाइजों खोस्लिखौ लादो आरो फारसेजों जोङो ओ बै अनला गुन्दै गुन्दैखौ अन गुन्दैखौ सारसो सारसो एरसो एरसो आराम होदो आरो जाहाथे ओ फिथर फिथर जायैनि। फारसे आखाइजों एरना होनांगौ आरो। आरो बेखौ होखांनानै जोङो ओ खारदै नांगौबावबो खारदै गैयाबा ओ अनला ओंख्रिया लिमोना आरो रंजाया गोमो रंजाया बेनि थाखायनो खारदै नांथारगौ। ओ अनला ओंख्रि संनायावबो खारदैया गोनांथार। बेबायदिनो संनानै ओ आधा घन्टासोनि उनाव अनला ओंख्रिया मोनो आरो। बेबायदिनो हंनाय जायो अनला ओंख्रिखौ। ओ ओमफ्रायो नोंथाङा ओ बिदिनो माखासे बर'फोरनि ओंख्रि संनायाव माखासेखौ खिथानो हागोन नामा? ओ जेन'बा ओ मा मा ओंख्रि मोनलाय?
जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रानि सायाव फोरमायसै नंङाओमबा नोंथां
औ औ
औ जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा ओंख्रि होनोब्ला दहायफोर माने बायदि जेरै नारजि अमा ओ सबायाइ दाउ खुमब्रा हांसो आरो गोखा गोखै जानाय बे गोखा गोखै जानायनि सायाव आङो नोंथांनो ओ सुंद'यै फोरमायनोसै जोंना गोखा गो गोखै जानाया बै जानाय समा जोंना ओ सैथ्र' दाननि जोबथा खालार जायखौ जों संक्रान्ति होननानै बुंनाय जायो। बै समावहाय जोङो ओ जोंनि गोदो-गोदाय आबै आबौमोनहा मोनसे दोरोङारि फोथायनाय बे फोथायनायजोंनो जोङो बे गोखा-गोखै मैगंफोरखौ जाबोदों जाय फोथायनायाव ओ दङ जे गोखा-गोखै मैगंफोरखौ जोङो जायोब्ला जोंनि देहा सोलेराव जानाय बेमार आजारफोरा गायो होननानै जोंहा फोथायनाय जायो। ओ बे दोरोङारि ओ मैगंफोरानो जाबाय गोखा-गोखै मैगंफोरानो जाबाय दहाय नोंथाङा एसे फोरमायदोंमोन जेरै जोङो ओ थाराय बिजौ दिंखिया ओ खेरा दाफिनि जारि। ओ जाबस्रिं मैगं, लाफा सायख' आरो थालिर फसला ओ मानिमुनि ओ सिब्रु एलांसि, मान्दे ओ गोबांथार बिदिनो जोङो एकस' एकथा। ओ जोंनि मिथिंगा बिखानिफ्राय मोननाय। ओ मैगं थाइगंफोरखौ जोङो खांनानै ओ संक्रान्ति दानावहाय जयै जोङो मा सोरबाया दाउ बेदरजों सोरबाया अमा बेदरजों बेफोरबायदिनो लगायना एवनानै जोङो जालायनाय हुदा दङ' आथिखालाव जोङो जोंनि गोखा गोखैखौहाय ओ जिआयटेक मोननायखौबो जों नुनो मोनबाय ओ बियो जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। बेबायदिनो जोङो जोंनि बर'नि दधोरोङारि जाग्रानि सोमोन्दै फोरमायनो हायो नोंथां। दा जोंना आ रायज्लायनायनि समाबो जाबाय। जोंनि रायज्लायनायखौ एसेखिनियावनो दोन्थ'नाय जाबाय नोंथां गोजोन्थों।
औ गोजोनथों।